हेलौ औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
दायो नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै।
औ जागोन दे दा सावरायजागोन आं दा ओरैनो दंथ'यो फ्रियैनो दङ।
बिदिब्ला नोंथां दायो ओ आथिखालनि गोदान मुगाया लाइमोन फोरनि जिउआवहाय ओ खोख्लैनाय गोहोम बिनि सायाव सावरायनोसै।
औ जागोन दे नोंथाङा सावरायजागोन।
ओं ओं बिनि सोमोन्दै बुङोब्लाथन जोङो गिबियावनो बुंनो नांगोन जे लाइमोनफोरनि जिउआवहाय आथिखालनि गोदान मुगाया गोबां गोहोम खोख्लैदों। बे गोहोमा मोजांबो आरो गाज्रिबो।
औ औ नोंथां गिबियाव आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंग्रोनि र'। आं आयदानि सायाव एसे नों-गोनो गोथो जादों नोंथां। ओ गोदान मुगायाव लाइमोनफोरनि गोहोम ना ओ लाइमोन फोरनाव गोदान मुगानि गोहोम?
औ लाइमोनफोरनियाव गोदान मुगानि गोहोम।
औ लाइमोनफोरनाव गोदान मुगाया माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिनि सायाव ना नोंथां?
औ औ औ
औ दे नोंथां सावरायजागोन जागाय दे नोंथां।
ओ बे गोहोमा जेन'बा मोजांबो आरो गाज्रिबो नङा हबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
मोजांनि बिथिंखौनो जोङो सिगाङाव लाग्रोनोसै।
औ
आथिखालनि मुगाया जिहेथु ओ टेक्न'लजिनि मुगा जाबाय दा बेखाय गोबां गोदान गोदान जिनिसफोर दिहुनजा बाय दा बेफोर दिहुनजानानोय जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव माखासे मोजां गोहोम खोख्लैनायखौबो नुनो मोनदों आरो ओ जेरैहाय बे गोदान टेक्नलजिनि गेजेरजों गिदिर गिदिर खामानि मावनो हादों ओ मोजां लामासिं दावगालांनो खाबु मोन दों ओ बिनि माखासे लामाफोरखौ बुङोब्ला जोङो मबाइलफोरखौ लाोनो हायो ओ कम्पिउटार बेफोरखौ जोङो लाबोनो हायो आरो बिनिफ्राय गाज्रि गोहोमनि फारसे ओरैनो मोननैसोखौ बुङोब्ला जेनेबा नैबे मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे गाज्रि गोहोम खो गोख्लै जादों गारि मथरजोंहाय ओ बांद्राय इउस खालामनानै गाज्रि लामाजों थांनाय बेफोर खौबो जोङो नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोगोन नामा
औ नोंथां आं हानायखिनि बुंनो नाजागोन ओ दा नोंथां बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि जोंहा मोजां गाज्रि जों मोननैखौबो मोनखायो नङा होमबा जेखि जाया खामानि बा जिखुनु जाया माबा मोनसे हाबाफारियावनो जों मोजां गाज्रि थाखाय नङामा नोंथां
औ नोंथां
औ दा बेबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जों मोजां ओ जिहेथु गोदान मुगाया जोंनि लाइमोनफोरनो माबायदि ओ लाबोनानै होफैखो माबायदि खालामनानै होफैखो गोदान मुगा होनाय लोगो लोगोनो जों नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मबाइल फननि फैगोन गारि गुरि बेफोरबायदि गोबां जौगाथाय फैगोन नङा होमबा नोंथां औ दा बेफोरनि गेजेराव जाय मोजांखौ बाहायदों बिथांमोना मोजाङै थांनो हादोंबा मोजांखौ लानानै गावनि जिउखौ दैदेननायावबो खोब माने गावखौनो जौगा गोजौ फारसेथिं लांनो हादों आरो आरो जाय बिथांमोना गाज्रि बाहायदों बिथांमोना माने ओ गावखौ गाहायथिंसो लांसिनदों होननानै आं बुंनो सानदों आरो नोंथां बेखौ जेरै जों गोदान मुगा होननाय लोगो लोगोनो जोंनि आथिखालाव माने गोदोनि समाव जों सोलोंथाइनि बिथिङावनो जोंनि ओ फरायसाफोरखौ बिमा बिफाया ओ गोदोनि समाव बिमा बिफाया माने फरायसालि बा कलेज बेफोरबायदिफ्राव मुं थिसनना होयोमो नङा होमबा नोंथां
औ
बा जोंना बिमा बिफाया थांफायमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्रा रोंखाबाय राखाबाय होननानै गोबाङा नो गाव हारसिंङै थांनानै ओ मुं थिसनहैनाय बा गुबुन जायगा बेरायनाय बेफोरबायदिनो मुं थिननायनि बेलायावल नङा जों गुबुन गुबुन जायगा बेरायनाय मानायफ्रावबो जोंहा माने नखरनि सुबुंफोरखौ लांफानानै बेरायनोबा नखरनि मानसिफोरजों बेरायनो लाजिनाय मोनो गावखौनो रोंखा राखा साननानै जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरा माने उदाङै जानो लुबैयो आरो बेफोरबाय बियाव माने जोंहा माखासे लाइमोनफोरा
गाज्रि लामाजोंबो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
दा बेबायदिनो नोंथांमोननाय बाददिनो मबाइल फनाथ' जोंनि आथिखालनि मुगायाव खोब माने गोबाङैनो मोजांबो आरो गाज्रिखौबो लाबोनानै होफैदों बेबायदिनो मबाइल बा बाहायनानै गोबाङानो गाज्रिखै थांदों दा गोदान मुगाया माने मोजां आरो गाज्रिखौबो लाबोना होफैनायनि बेलायाव जोंनि सुबुंफोरासो बेखौ जों बासिनानै लानो रोंनांगोन आरो नोंथाङा आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौ बुङो बेनिखायनो जोंनि दा जायफोर समाजाव जोनोम मोननाय लाइमोनफोर बिथांमोना जेन गाव गावनो सांग्रांथि जायो गोद गोदान मुगाजों बानायजानाय माखासे मा होनगोन बेखौ बिगियानारि दिहुनजानाय माखासे औ आगजुफोरखौहाय जोङो गावलाय लाइमोनफोरानो मोजाङै बाहायनो नाजानांगोन आरो बेखौ मोजां गाज्रि बिनि सायाव बिजिरना नायनानै जोङो मा बाहायनो नाजानांगोन आरो नोंथां आंनि फारसेनिफ्राय
नंगौ बिनिफ्राय नोंथाङा जोङो बे बे खौबो बुंबावनो हायो जे ओ बिगियाननि माखासे माखासे राहाफोर थायो जेरैहाय जोंहा डक्टर इन्जिनियार बा साइन्टिस्ट जानायनि दा बेफोरनि फारसेबो जों लाइमोन फोर जुदि गोसो जायोब्ला जोङो गिदिर गिदिर साइन्टिस्ट जाहैनो हायो आरो बेनिफ्राय माखासे मोजां मोजां दिहुनथाइ जायनोखि सुबुंनि थाखाय बा जिउआरारिनि थाखाय बा सारा बुहुमनि थाखायनो मोनसे मोजां खामानियाव बाहायजा थाव जायो बेफोरखौ जोङो लाइमोनफोरानो ओ बानायहैनो हायो।
औ नंगौ थारैनो। दा बेबायदिनो आं नोंथां आंनि गोसोआव फैबावनायखाय आं एसे गाज्रिनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो फोर फोरमायबावनो सानदों नोंथां।
औ नोंथां फोरमायजागोन
औ दा बेबायदिनो आं गोरलै माने बाथ्राखौ बिदिन्थि लानानै नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो जोंहा जेनेबा जोंनि मोनसे बर' सम समाजाव जोंहा दा नै गोबां बिथिङावनो जोंनि दोरोङारि माखासे गियानफोर थायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
बैफोर बैफोरबायदियाबो माने जोंहा गोदान मुगा जानाय लोगो लोगो गोमालांनो हमो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बैफोरबायदियाव जोंनि लाइमोनफोरा माखासे माने आथिखालाव माखासे जोंनि दोरोङारि गियानफोरखौ मोननो थांबांलाबो मा मोननायाव गोब्राब जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नैबे बाथ्राया सैथोमार ओ गोदान मुगाजों गोरोबनानै लाइमोनफोरा गावनि दोरों खौहाय नेवसिदों मुगैदोंबो होननानै बुंनो नांगोन जाय मोनसे जोबोद मोनसे समाज बा हारिनि थाखाय दुखुनांथाव। अथ'स' बे लाइमोनफोरा नैबे जोंनि गोजाम दोरोङारिफोरखौबो लाखि रोंनांगोन बेखौ जोङो जौगा थाखोसिमसो लांनो हानो नांगोन नाथाय बिसोरो उल्थासो खालामसिनदों जेरावनोखि गुबुननि गुबुननि मोजां नुथायाइखौ नुनानै बेफोरखौ सोलोंदों। ओ सोलोंनायाव नाथाय खायसेया गाज्रि लामाथिंसो लांजानायखौबो जों जोङो नुनो मोननाय जादों आरो।
औ नोंथां नंगौ थारैनो।
दा बेबायदिनो आरो बुंनो हाबावो नोंथां जोंनि माने गोदान मुगा जानाय लोगो लोगो जोंनि साननाय हनायफ्रा माने बयनिबो साननाय हनायानो माने खोब थाबै माबा मोनसे से मावोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनजानो लुबैनाय बे नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ मानसिनि साननाय हनाया जोंहा जौगानाय लोगो लोगोनो बा जोङो गोदान गोदान आइडियाफोर बा माबा मोनसे मावनो नाजानायनि गेजेरजों बा माबा मोनसे सानखांनायनि थाखायनो जोंहा आथिखाल खालाव गोदान मुगायाव गोबां रोखोमनि बुंस हायै माने गुबुन गुबुन हदांस हायै बुस्थुफोर बा दिहुनजादों दा नै बेफोरबायदियाव जोंहा जिहेथु जोंनि सुबुंफ्रानो दिहुनदों बे हिसाबै जोङो जों बयबो लाइमोनफ्रानो बेखौ नायबिजिरनानै लानो रोंनांगोन आरो बबे बे बायदिया मोजां बबे बायदिया गाज्रि, बा माबे बुस्थुखौ मोजांनि थाखाय बानायदों बा माबे बुस्थुखौ गाज्रिनि थाखाय बानायदों? आं बेखौसो जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायनो सानो आरो नोंथां आं आंनि फारसेनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां, ओ बिनिफ्राय नैबेयाव जोंहा मोनसे खोथाखौबो मख नांगोन जे लाइमोनफोरा ओ एसे देरदोंब्लाबो मा जायो बिसोरनि साननाय हनाया बारहुंखा बायदि जेरावनोखि बिसोरो मोजां गाज्रिखौ बिजिरसनो हाया अब्ला बेवहायो गुबुबैयै एसेब्लाबो बिबान दं होननानै आं सानो नखरनि गिदिर गोलाव बिमा बिफ बिफा यानो हक बिसिनि जाथि खुरमा एसे गिदिर गोलावनो हक बिसोरो बे लाइमोनफोरखौहाय मो जाङै बुजायनांगोन आरो बबेबा लामा गाज्रिजों दावबायलांदोंब्ला बेखौ हाय ओ बुजाय सोमजाय मोजां लामाजों लाबो होनो हाबनांगोन ओ बेबादिनो जों लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो गोदान मुगानि दिहुनथाइ जेरैहाय बाइक गारि मथर बेनि निसायाहाय गाज्रि लामाजों लांनायखौ ओ अब्ला बेफोरखौबो जों गिदिरफोरा सोमजाय नानैहाय एसे दबथायनानै दोननो हायो आरो आरो नैबेखौबो नुनो मोनदों जे आ थिखालाव निसानि मदिराजोंहाय
औ।
बुसोम जानायखौ लाइमोनफोरखौहाय जोंहाथ गोदो गोदाय जौखौहाय लकेल मोनोमोन जेनेबा नआवनो बानायनाय आथिालाव मा जो गोदान मुुगा जानाय लोगोन गुब हा दोरनिफ्रायबो दिहुनथाइ लाबोनाय मानाय बेफोरजोंहाय गोबां दखानफोराव एबेल एबेल माखासे जौ मोनो बेफोरखौ लाइमोनफोरा गावसोरखौनो गोरोंद्राय जानाय बायदि मोननानैहाय बेफोरखौ बाहायदों आरो जेरावनोखि देहायाबो नस्थ जादों आरो इयुन जोलैयाबो नस्थ जादों बेजों लोगोसे मोनसे समाजनि हारि बा हादरनि जोबोद खहा जानायखौहाय जोङो मोनदांनो हायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा औ।
औ दे नोंथाङा बुंग्रोलाय।
औ नोंथां जेनेबा दा नोंथां बुंनाय बायदों जोंहा ओ गोदान मुगाया जोंनो सुबुंफोरखौ माने ओ गोजौ फारसे जौगानो थाखायसो बा गोबां हेफाजाब होनो थाखायसो जादों नङा होमबा नाथाय जोंनि लाइमोनफोरासो बेखौ बाहायनो रोङाखै। गैया होननानै आं सानो नोंथां आंनि फारसेनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे नोंथां। दे।